हेल' खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां औ जेनेबा नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबायखि जोंनिया दैज्लां बोथोराव माबायदिहाय बर' सुबुंफोरा आबाद मावो बेनि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन नोंथांजों बेनि सायाव सावरायजागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय
औ जोङो आथिखालाव जोङो बर'फोरा मोननै बोथ थोराव जों आबादखौ मावो दैज्लां बोथोर आरो जोङो मेसें बोथोराव जोङो गोबां आबादखौनो मावनानै बर'फोरा दिनै जायो नङा होमबा? नाथाय दैज्लां बोथोराव जों गाहाय आबाद हिसाबै जोङो माइ आबादखौ जोङो मावनाय जायो आरो। जोंनि साइडआवहाय आथिखालाव जोङो ट्रेक्टरजों बांसिनानो जोङो माइ आबादखौ जोङो ओ हाल एवनानै जोङो गायनाय जायो। गिबियाव नोङो मोनसे माइ गायनोबोला गिबियावनो जों खोथियाखौ फोग्रोनांगोन नङा होमबा? खोथियाखौ फोखांनायनि उनाव जेब्ला नोङो ओ से मास मोनसे बा थामजिबा दिननि उनाव जोङो बेखौ जोङो खोथियाखौ जोङो फुफैनानै बेखौ जोङो माइ गायफिननाय जायो आरो दुब्लियाव। बिदिखौ जेनेबा जोङो बिनिफ्राय जोङो मोन गायनायनि फोनायनि खोथिया फोनायनिफ्राय जोंनो गायनाय मोननायसिम जोंनो माइआ सेजौ नैजि दिन जायखौ जोङो ब्रै दान नांगोन दा आरो जोंनो। मोननो थाखाय आरो जेब्ला माइआ मोनो अब्ला बियो सना गाब गोमो जाबोयो नङा होमबा नोंथां? जेब्ला बेखौ जोङो हानानै जोङो बेखौ माइखौ जोङो दायो सरनानै जोङो आरो मोसौजों जोङो माने नानाय जायो आरो। आथिखालावथ' जोङो मोसौजों नानायखौबो खम नुबाय आथिख खालाव दुब्लि फोथारावनो डाइरेक्ट मेसिननानै एवो मेसिनानो मेसिनानो जेनेबा हायो मेसिनानो जोङो माइखौ डाइरेक्ट बुस्रु खानानै जोङो फिथाइ महराव मोनखायो आरो बिनिफ्राय जोङो बेखौ दुब्लि फोथारावनो गोरान ख्रां ख्रां जोङो बेखौ फोराननानै जोङो बाख्रियाव सोनाय जायो आरो जायखौ जोङो बोसोरसेनि थाखाय जोङो थुब्रायनानै लायो। आरो जुदि नोंहा न'खराव नांगौनिख्रुइबो बारा आग्लायनायबला जों बेखौ फाननाय जायो आरो। जाय जि रां मोन्दों बेखौबो जोंनि न'खर सुंथानायाव जोङो खामानि होयो आरो। बर'फोरा बिनि अनगायैबो जों आबाद मावो होननानै बुङोब्ला जोङो ओंख्रि आबाद जायखौ जोङो ओंख्रि जायो जेरै ओ दैज्लां बोथोराव खुमब्रा जोगोनार बिदिनो पट सांनि बथल बिदिनो ओं खांख्रिखला पद ओमफ्राय बिदिनो भिन्दि लेस्रा बेफोर खौ जोङो मावनानै जोङो गावनो जायो आरो बिदिनो जोङो गावनि आदारखौ गावनो जायो आरो लोगोसे जोङो बाहेरनि ओंख्रिखौथ' जोङो बारा जानायानो जाया आथिखालाव जों कबिफोरखौ जों निस बोथोरावसो बांसिन मोनो दैज्लाङाव मोननाय कबिफोरखौथ' जों बर'फोरा जायानो। मानोना बेयाव गोबां मेडिसिन होनसो लाखिनाय जायो जायखौ नोङो मेघालय अरुणाचलनिफ्राय साप्लाइ जायो बेफोरो गोबां मेडिसिन होननानै बिसोरो खालामनाय जायो आरो बेखायनो जोङो बेफोर रोखोम आदारखौ जों जाया गावगायनो गावगायनो बर'फोरा बायनानै गोबां दिनै आबाद मावनानै जोङो जाबोनायखौ जोङो दिनै नुदों आरो नो थां अब्ला नोंथांमोननि साइदआवहाय मा आबादखौ बांसिन मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ थिग बेबायदिनो ओ जोंनिखि नों नोंथाङा बुंदों ओ जेनेबा दाथ' दैज्लां बोथोरानो सोलिगासिनो नालाय बेबायदिनो जेनेबा जोंनि बर' सुबुंफोरा दैज्लां बोथोरावहाय बांसिनैनो जोंना माइ आबाद खौ मावनायखौ जों बांसिनै नुनो मोनो आरोना बेबायदिनो। जोंना दैज्लां बोथोराव माइ गायो माइ गायनो थाखाय जोंना फारस्ट जों नांग्रोगोन खोथिया। खोथियाखौ जों मानिफ्राय मोनो होनोब्ला जोंनि हाथाइ बाजारनिफ्राय एबा थांनाय बोसोरफोरनि मोजां बिदान थानाय माइ एबा। मोजां माइ बिखौ जों दोनथुनांगोन बिनि उनाव जे बेखौ जोङो फख्रि एबा दंग'फोराव बेखौ जों सानसे बा साननैनि थाखाय सोमना दोननांगौ। बेनि उनाव बेखौ जों बोखांनानै जों बे न' फारसे एबा दुब्लियावनो हानि सायाव जेनेबा जों बेखौ फेनसारना होनां नानै बेखौ जोङो थालिर बिफांनि बिलाइ एबा जों बेखौ थास' बिलाइजों ओ खोबना दोननो हायो बेबायदिनो सानसेबा सान नै नि उनाव बेयो जेबोला गाजा ओंखारो बेखौ जोङो ओ जेनेबा दुब्लि फोथाराव ट्रेक्टरजों एबा मोसौ जों हाल एवना लानानै फोमोनना दोननाय हायाव बेयाव जों बेखौ सारफ्राव सारफ्राव हैना गौ बेबायदिनो जेबोला ओ सातदिन एबा सुदद' दिन जायो बेयो होमबानिया जौगाहांनो एबा जौगानो हमो बेबायदिनो जोंनिया बेखौ जौगानो थाखाय थामजिबा थामजि एबा थामजिबा ओ दिनसो नांगो बेबाय बिदिनो बेयो जेब्ला जौवो बेखौ जोङो फुना लानानै ओ दुब्लियाव एबा फोथाराव ओ बे खौ जोङो ओ ट्रेक्टरजों एबा मोसौजों ओ हालेवना नै दोननाय हा बेखौ जोङो खेबसेल'जोंल जाया खेबसे बा खेबनै खेबथामाव ला जोङो बेखौ हालेवनानै मोजाङै ओ हाखौ फोमोनग्रोना लानांगौ बेयाव जोङो बे खोथि फुननाय माइखौ ओ बा खोथियाखौ जों बे दुब्लियावहाय गायनो हायो बेखौनो जोङो ओ जेब्ला गायनानै ओ ओ थाम थाम माहा एबा ब्रै माहासोनि उनाव बे खोथिया जौना नै जोंनो फिथाय होयो जेनेबा जों बिखौ माइ बुङो बे माइखौ जों मोनबोल ला हाना नै नानानै न' फारसे जोङो लाबनो हायो बे माइखौनो जोङो ओ जेनेबा हदायनि थाखाय जोङो बेखौ माइ माइरं बानायनानै जोङो ओंखाम संनानै जायो बेबायदिनो ओ दैज्लां बोथोराव माइ आबादखौ बांसिनै मावनाय जायो आरोना बर' सुबुंफोरा बेबायदिनो ओ माइ आबाद ल' नङा बेबायदिनो जोंनिया गोबां गोथां मैगं मोनबावनो हायो दैज्लां बोथोराव जेरै दैज्लांनि जोगोनार दैज्लांनि खुमब्रा दैज्लांनि ओ पानि लाव आरो बे बेबायदिनो जोंनिया गोबां गोथां मैगं जेरैहाय जोंनिया पथल, जिंखा, फल मा होनो बेखौ लेस्रा आरो बेबायदिनो पिन्दि आरो बायदि बायदि गोब गोबां गोथां मैगंबो मोननो हायो औ बेबायदिनो जोंनिया बर' सुबुंफोरा बिदिनो जोंनिया सोलिबोगासिनो आरोना बेबायदिनो औ
नंगौ नोंथां बुंनायाबो थिगआनो आरो जों मेसें मेसें बोथोरावबो जों बर'फोरा आबादखौ मावो नङा होमबा नोंथां जों मेसें बोथोराव जेरै ओ जोङो माइ गायखांनायनि उनाव जोङो
औ
बेसर फैयो नङा होमबा नोंथां बेसरजों लोगोसे जोङो कबि गायो बिदिनो जोङो मुला गायो बिदिनो जोङो आलु बेनिफ्राय टपमेट' बिलाहि होनना बुङो जायखौ नङा होमबा बेफोरखौ जोङो दुनिया मस्ला लाइ लाफा बेफोरखौ जोङो बर'फ्रा गायनानै जायो आरो माने मेसेंआवबो गोबां ओंख्रि जोङो गावगायनो न'आवनो गायनानै जानो हानाय जोंहा मेसेंआवबो गोबां ओंख्रि दोङ नङा होमबा नोंथां जायखौ नो लाफा लाफायादि ओरै बेससोर नाजों गोथाव नङा होमबा? लाइ लाबो लाफाजों लगायनानै जुदि नाजों होलानानै जायोबा जोङो बिराद खहाब गोनां जाय यो नङा होमबा जेराव बेफोरो खम गोथां बिलाइ भेजिटेरियान बिलाइफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहाया जोबोर एनारजि मोनो आरो मानोना जोंयो गोब बां भिटामिन मोनो जोंनि बे गोथां जायखौ जोङो भेजिटेरियान फोराव जोंनिया गोबां नांगौ रोखोमनि मानसिनो नांनाय भिटामिनखौ मोनो आरो। बेखायनो जोङो मेसें बोथोरावबो जों बेफोरखौ आबादखौ मावो। लोगोसे जोङो जुखाम मावो जायखौ जोङो माबा माख खाय होननानै बुङो नङा होमबा? आरो थरमुस जायखौ बुङो अवाटारमेलन नङा होमबा? बेफोरखौबो जोङो मावनायखौ आथिखालाव नुयो। बेसरखौथ' जोङो गोबां मानसियानो आथिखालाव फैयोसो जोंनि सायदावहाय। बिदिनो नोङो देसरखौबो नों गावनो फिनानै एबा नों गाव गायनो न' खरावनो मोजां नांगौ रोखोमनि थावखौ नोङो फेरेदनानै जानो हागोन। बियो जोंनि थाखाय देहानि थाखाय जोबोर मोजां आरो। मानोना जों बाहेरानि फैनाय बुस्थुखौ जो जायोबा बिसोर मा खालामनानै लाना फैदों मा मिक्सार लगायदों बेहाय जों जेबो मोन उदिस मोना। बेखायनो बर'फोरा गोबाङानो गाव गायनि आदारखौ गाव गायनो बानायनानै जायो बियो जों बिराद माने मोजां हाबा आरो माने जोंनि बे सा सानजाया ओनसोलाव ज' जखायसे थानाय बर' हारिया गोबां आबादखौ मावनानै गावनो जायो। बेयो सैथो खोथा आरो। आरो बेनि नो नोंथांमोननि सायदावहाय मेसेङाव मा मा आबादखौ मावो नोंथां?
जेनेब्लाखि जोंना ओ दैज्लां बोथोरनि उनाव मेसें बोथोर फायो नालाय। ओ बेबायदिनो जिना मेसें बोथोरावहाय जोंनिया माइ गायखांनाय दुब्लियाव बेयाव जोंनिया बेसर फोनाय जायो। आरो बेबायदिनो जोंनिया सिबिं फोनाय जायो। बेबायदिनो जोंना सब बाय आरो बेबायदि जोना मथर बेबायदिनो गोबां मैगंफोरखौबो फोबावनो हायो। ओ बे बायदिनो जोंनि आरो ओ मेसेंनिबो गोबां गोथां मैगं मोननो हायो‌। बिदिनो जोंनिया आलुनिफ्राय आरो बिदिनो जोंनिया जोगोनार खुमब्रा पानिलाव आरो बायदि बायदि गोथां मैगं मोनबावनो हायो। आरो बे बायदिनो जोंनिया ओ मा होनो बेखौ ओ गोथां मैगं होनोब्ला जोंनिया ओ लाय, लाफा ओ आरो बिदिनो जोंनिया ओ पानिलाव आरो बिदिनो जोंना फालें आरो बायदि गोथां मैगंफोरखौ जोंनिया न' आवनो आबाद मावनानै एबा बेखौ बुरजा आबाद मावनानै ए बेबायदि जोंनिया ओ रां फालांगि खालामनो हायो आरोना। हाथाय बाजाराव बे जो बे खौ जोंनिया फाननानै ओ गावनि नांगौ बायदि रां बुथुमना लानो हायो एबा न'फो रावबो बेखौ ओ बिदिनो बाहायनो हायो। औ बेबायदिनो औ
फरायनो ओ माने जोंनि सायदजोंनो गोरोबफ्लेनाय। जोंथ' गोबां आबादखौनो मावो नङा होमबा? गासै आबादखौनो बर'फ्रा मावनानै जानो हायो। जायखौ जों हाथाय बाजाराव मोनो जों गासै बिब बायदि आबादखौ जों गावबो जोंनि हायावनो मावनानै जानो हायो। मानोना जोंनि हाया जोबोद सम्पति गोनां हा, माने जोंनि हाया जबोर बेस सेन गोजा जोंनि हाया नङा होमबा? जि गायो बेनो जायो जि मावो बेनो जोङो मुलाम्फा मोनो बेखायनो जोङो गाव गायनि आदारखो गाव गायनो मोजाङै बिदिनो मावनानै जालांबाय थानांगौ नङा होमबा? अब्लासो जोंनि देहायखो जोङो मोजां थाजिम लाखिनो हागोन। जानाय आदाराबो जोंनि थाखाय देहानि थाखाय जोबोर गोनां नङा होमबा नों थां अब-अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नोंथांजों सावरायनानै आं गोजोन नाय मोनबाय।
औ नोंथां ओ आंबो जेनेब्ला नोंथा थां जों खोथा सावरायनानै गोजोननाय थाबाय नोंथां। गोजोनथों नोंथां दे बिदिब्लालाय औ दे।